हेलौ
हेलौ
औ नोंथां नोंथां खोनाबाय ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ आं नोंथांजों फन हरनायनि खारनानो जाबाय ओ नोंथांसे आयदानि सम सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा फ्रि दंना? औ जाय आयदायानो जाहैबाय आयदायानो जाहैबाय बर'फोरा गोदो गोदाय माबोरै रायजो जायोमोन बिनि सोमोन्दै आरोना
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा जागायजेनग्रोनो ना आं जागायजेनग्रोनो?
औ नोंथाङानो जागायदो।
आंनो जागायगोनसै ना दा गिबियावनो औ दा गिबियावनो बर'फोरा माबोरै रायजो जायोमोन होननानै बुङोब्ला गोदोनि जुगखौ थ' बयबो मिथियो आरो खोनाबोदों आरोना गोदोनि आबै आबौमोननिफ्राय जोङो सनानि जुग सनानि रायजो जायोमोन होननानै औ बि बिसिनि जुगाव माने ओरैबायदि फिसफुलि मानेओरैबायदि समायना जोबोद मोजाङै गाजा गोमजायै ग्रोम ग्रोम बयजोंबो अनलाय‌ लायनानै ज' ज'यैनो रायजो जायोमोन आरोना जेरै फोरनि मादाव बुंनो थाङोब्ला जेरै गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौमोनहा जेन'बा मोनसे न'खरावनो सासे माहाजोनावनो जेन'बा बेबायदियनो जि सेजौथा सेजौथा आरो सेजौ बाजिथा‌ दाइनजिथा गाहाम मोसौ मोसौ फालोफोर थायोमोन आरो मा मोसौफोर फिसियोमोन मोसौ मैसो बिनि उनाव औ बिनि उनावहाय बे मोसौफोरखौ गुमनो थाखाय बिब्दिनो सानै बा साथाम लावखारफोर लानाय जायोमोन आरोना दाहोना रुवाथिफोरखौबो सानै गाहाम लानाय जायोमोन
औ नंगौ नोंथां
जोङो बेबायदिनो आरो अनेक बाथ्रा खोनाबोबावदों जे गोदोनि आबै आबौमोननिफ्राय ओमफ्राय जोङो दानि समावहायथ' जोङो माइरंखौहाय जोङो माइरं मोननो थाखाय माइखौहाय मेसिनजोंसो सौहैयो नङा होमबा हाथाय बाजारफोरावहाय
औ नांगौ नोंथां
औ दा बेखौबो गोदोनि मानसिफोराहाय गायेनजोंनो निजे आखाइजोंनो उवालावहाय देनानै माइरंखौहाय सालिनानै माइ गाबखौ गारनानै जुजायखौ बासिनानै संनानै जायोमोन आरोना
औ नंगौ नोंथां
फोराव बेबायदिनो गोबां गोदोनि सुबुंफोरा मैहुरबो खालामहैयोमोन हाग्राफोराव नङा होमब्ला नोंथां मैहुर खालामनानै ब जायोमोन आरो बेबायदियैनो जेन'ब्ला आबाद फोननायफोरावबो जेनेबा ग्रोम ग्रोम मोजाङै मोजां माने आबादफोरखौ नांगौ खिनि माने न'आवनो थाखाजोबोमोन आरोना खालि बिसोरो संख्रिजों थावजोंखौल' बायनानै जायोमोन बेबायदिमोन आरोना नआवनो जानांगौ गासिबो माइरं माइरंनिफ्राय लानानै आबाद मैगं थाइगं गासैखौबो न'आवनो बानायनानै फोनानै जायोमोन आरोना आरो गोदोनि समफोरावहाय बिब्दियैनो ओ खोनाबो बावजों खोनाबोबावदों जे जोंबो एसे एसे मोनबोदों आरोना बिब्दिनो ओ आबौमोनहा बिदिनो फिफां सायायावहाय जेब्लानाखि ओ फ्रि सम फ्रि टाइमावहाय बिसोरो गथफोरनो सल'बाथा खोनासंहोयोमोन आरोना
औ नांगौ नोंथां
बेबायदिनो गोदोनि समफोराव ओ बैसागुफोरावबो ज' ज'यैनो हालो दैलोयै रंजालायोमोन रंजा बाजा खालामोमोन जेरै बैसा गु समफोराव ओ बैसागुनि सानसे सिगां मोसौफोरखौ दैसायाव थुखैहैलायोमोन आरो बेबायदिनो आरो गानफोरबो दंमोन ना लावखार गथ'फोरनि बा लावखारफोरनि जेरै लावजा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बेबायदि
औ नोंगौ
बिनि बादैबो ओ जोंहा अनेक बाथ्रा मिथिबावदों जे गोदोनि समफोराव गोदोनि जेनाखि हाबा आरो जुलि आरोना बेफोरखौहाय ओ दानि बायदि माने खुङामोन आरोना गोदोनि समाव एसे आलदामोन आरोना एसे जुदामोन बिब्दिनो जेनेबा दानि दानि जुगावहाय बिब्दिनो हाबा हाबाफोरावहाय जेनब्ला ओ जोंना स्क्रिनफोर खोंनानै पेन्देलफोर खोंनानै साजायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
समफोराव बिब्दियैनो आरो ओ थालिर बे थालिरनि जेखि माबा थालिर बिलाइ
औ नंगौ
थालिर बिलाइखौहाय ओ दानसनानै जोङो बेखौहाय गोजौआवहाय खोंनानै सान्दुंनि थाखाय नायसानसालि बा माबा मोनसे हाबानि ओ जिरायग्रा जायगाफोरखौ थालिरफोरजों खोबनानैनो खुङोमोन आरोना आरो बिनि उनावहाय बै जो दा जोङो प्लास्टिकनि थोरसियाव हाबाफोरावहाय ओंखाम जायो नङा होमबा
औ नोंगौ नोंथां
बेफोरखौहाय गोदोनि समफोरावहाय बारा बाहायनाय जायामोन आरोनाओ बिब्दिनो थालिर थालिरनि फस्लाबै थालिरनि खस्ला बै थालिरनि खस्लाखौ जखानि सुनानै हासनानै बेयावनो ओंखाम ओंख्रिखौ बेयावनो जायोमोन आरोना आरो गोदोनि समफोराव बिब्दिनो जेनब्ला गोदोनि समफोरावथ ओ खाथियावहाय जोंहा डक्टर देहा फाहामसालि गैयामोन नालाय बे समफोराव लोम-लोमजायोब्ला साजायोब्ला माबाफोर बेराम जायोब्ला बे समावहाय गोदोनि आबै आबौमोनहा अबेबा बारि खनानि बारि खनानि बिगुर बा ओ बबेबा हाग्रानि रोदा हाग्रानि दंफांनि रोदा दंफांनि फिथाइ बेफोरखौहाय देग्लिनानै दौनानै जाय लोमजादों बे मानसिनि दौनानै मोजां जाहोयोमोन आरोना मोजां खालामोमोन। बेबायदिनो अनेक रोखोमनि माखासे बाथ्राफोरजों खोनानो मोनदों आरोना गोदोनि जुगावहाय दा आङो नोंथांनिफ्रायबो माखासे गोदोनि संसार जानायनि बादैहाय खोनासंनो नोंथां गोसो जादोंमोन नोंथाङा बुंफोरनानै होनो हागोन ना?
औ नांगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदि बे लोमजायोब्ला माबा माबि बिलाइ होनानै बिलाइ जानाय जायो होननानै बुङो। माने आंबो आं खोनादों जे गोदो बिदि लोमजायोबाथाय ओम अजा अजामोन ना अ। जानि खाथियाव थांनानै औ बेवहाय दै जारिनाय एबा होनदों जारिनाय बिदि लानानै गानहोयोमोन।
औ।
औ ओमफ्राय आरोबाव गोबां रोखोमनि मुलिफोर अ न'आवनो बानायनानै जाहोयोमोन आरो। जेरै उदै सा नाय जायोबाथाय थायगा थायगाखौ दैयाव सुनानै बेनि दैखौ जानो होयो आरो। औ। बिदिनो गोदोनि मानसिफोरा ओ ओंखाम ओंख्रि संनानै संनायखौबो आलादामोन
ओंखाम ओंख्रि संनायाबो आलादा रोखोमै संनानै जायोमोन गोदौथ' माने थावफोरा बारा बाहायोमोन बिदिनो औ बिदिनो बयल रोनानै बिदिनो जायोमोन।
औ।
औ। आथिखालथ' गोबां रोखोमनि मस्ला मस्लि थाव बेफोरबायदिखौ बाहा हायो नाथाय थारैनो बुंनो थाङोब्ला बै गोदोनि समानो मोजांमोन। मानो होनोब्ला ओ बिदि थाव मस्ला मस्लिफोरखौ बाहाय बाहायाखैमोन बारा माने बे बेराम आजार बबो जायामोन
औ।
औ।
बेफोरनिेसिंना नोंथांनि गोदोनि बादैहाय माने गोदोनि संसार जानाय नि सोमोन्दै बुंथिनाया नोंथां दा आंनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानबावो आरो गोदोनि सम फोराव बे बेबायदियैनो आरो जेराव जोंहा फरायनो थाखाय स्कुल कलेजफोराबो बहुद गोजान जायोमोन आरो हाथाय बाजारफोराबो बुहुत गोजान जायोमोन माने हान्थिनो थाखाय हान्थाामेला लामायाहाय हान्थिनो थाखाय बिदिनो गोब्राब जायोमोन आरोना थांलाय फैलाय बिनि थाखायनो जोंहा माखासे सुबुंफोरा फरायनायावबो जोबोद खस्थ'यैहाय जोबोद खस्थ'जोंहाय फरायनानै साकसेस जाबोदों आरोना जिउआवहाय उम। बेबायदिनो आरो माखासे समफोराव बेबायदिनो जेरै ओ गोदोनि समफोराव उम जोंनि ओनसोलफोराव बा बहुत जायगा ओनसोलावनो आरो बयनिबो ओनसोलावनो ओ फिफां लाइफां ग्रोम ग्रोमनि थाखाय जेनाखि साननि बिदुं साननि बिदुङावहाय जोंनाव बारा नाङामोन आरोना एसे थान्दा जायोमोन आर ना जायगाया सुदेम जायोमोन। दान साननानै नायोब्लाथ' दा ओ हाग्रा फिफां लाइफांफोरखौ फोजोबस्रांनायनि जाउनाव जोंनावहाय बिदुङा बारासिन जाबाय आरो ना दुंथाया बारासिन जाबाय। बेफोरखौ जों दा औ हमनानै मोनदाङो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो गोदोनि समफोराव बिब्दिनो माइफोर मारा होखाङोब्ला ओ ओंखाम गोरलै जालायनाय बेफोरबायदि दङमोन ना खोनायो मो ना जोंबो लोगो मोनबोदों औ दाथ' बारा खोनालिया आरो बिब्दिनो जोंहा माइ गायखांनानै जेब्ला दैज्लां बोथोरावहाय माइ गायखाङो अब्ला ओ बिब्दिनो हाल जांख्रा जेब्ला माइ गायखांजोबो अब्ला अब्ला हाल जांख्रा हाल जांख्रायाव हाब्रुजों खुबैलायनाय हाब्रुजों फुनलायनाय बेफोरबायदि माखासे जोङो बाथ्राफोर खोनाबोदोंमोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
खोनादों औ नोंथां औ बेफोरबायदियैनो हालो दैलोयै गोदो नि समफोरखौ बारहोबोदों आरो ना गोदोनि सुबुंफोरा। दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय समाबो जि मिनिट जाबाय जोंना दा नोंथांजों ओ गोदोनि संसार जानायनि सोमोन्दै आं रायज्लायनो मोननानै नोंथांनिफ्राय माखासे खोथाखौ खोनानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन।
औ नंगौ नोंथां नोंथांनिसिमबो जोबोद गोजोननाय थाबाय। औ
आ दे बिदिब्ला दोन्थ'लायसै होमबा नोंथां ना।
औ नंगौ नोंथां अ।